औ हेल' नोंथां नों नोंथांजों दसे सम बाथ्रा रायलायनो हागोन नामा
औ औ रायलायनो हागोन
औ नोंथाङा बर'नि दोरों ओंख्रि जायखौ जोङो नारजि आरो अमा होननानै बुङो बेखौ माबायदि सङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां औ आं बेखौ जोंनिथिंनि संनायखौ एसे फोरमायनोसै नोंथां जेरै उम ओ जेब्ला जोङो नारजिखौ सङो बे फार्स्तावनो नारजि गथ' प्लास्टिकआव खाना दोननाय जायो नालाय बेखौ सान्दुंआव एसे फोरान ग्रोना लानाय जायो आरो जाहाथे थे एसे मोनामनाय फोरा खारो बेफोरबायदि आरो बेनि उनाव फोरानना ला लानानै बेखौ मोजाङै दैयाव दसे ओ बिदिनो नैजि मिनिटसो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां सोमना दोननानै बेखौ ओम जेथिया संनोसै समाव बेदर जोंथ' संनाय जायो नालाय अमा बेद बेदरजों बा जियनो जाया जों अमा बेदरजोंथ' बांसिन जायो नालाय ओ ओमफाय अमा बेदरजों जागोनबाथाय अमा बेदरखौ एवना लानानै बिदिनो नारजिखौ होना होयो आरो ओम खारै होना सं संख्रि इदि होनाय जायो आरो ओमफाय आरो नोंथाङा आंनि बेबायदि संनायनिफ्राय आरो साबसिन संनो रोंगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ अमा अमा आरो नारजि बेयोथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरों ओंख्रि नं नंगौना नोंथां अ बे ओंख्रिया ओम गोदो गोदाय आजौ आजै समनिफ्रायनो बर'फोरनियाव मोनसे गुवार जायगा आवगिरनानै लाबोनो हानाय मोनसे ओंख्रि जायखौ आलासि दुमसि फैबाबो बाहायो आरो न'खराव गोबां बाहायनाय जायो बे ओंख्रिखौ बर' न'खरफ्राव गोबां बाहायो आरो बे नारजि बे नारजिखो ओं बर'फ्रा गावनो आबाद मावो बे नार नारजिखौ बे बेगर फोनाय जायो। बेगर फोनानै बियो एसे देरहांबा जेब्ला देरहांगोन अब्ला बेखो गोथ थाङैबो खानानै जानाय जायो जायखौ फाथो होननानै बुंनाय जायो। औ जाय फाथो होननानै बुङो जाय आरो बे फाथोआनो जेब्ला देरनानै रागोन आरो राब्ला बेखौ बेनि बिलाइफोरखो खानानै फोराननाय जायो। आरोे बेनो ना बेखोनो नारजि होननानै बर'फ्रा बुङो। एबा गान गुबुन गुबुन हारिफ्रा नारजि होननानै मिथि मिथिनो मोनो। आरो बे नारजि आरो अमा बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय बर'फोरा जुदि गाबोन नार ओंख्रि जागोनबा गोबाङानो हरावनो सोमनानै दोनखायो आरो गोबाङा संनायनि नैजिबा थामजि मिनिटनि सिगां सोमनानै दोनो।
अ नंगौ नोंथां।
सोमना दोननायनि उनाव संनोसै गोखा खारनायनि थाखोय आरो बेदि नारजि बिलाइया थाबैनो जाहाथ थे गिलियो बिनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो नों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ उम।
बे नारजिख खो सोमना दोननाय जायो आरो जों बियाव बाहायगोन ना बे बेद' रखौ जोंङो हाथाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाब बोनाय जायो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनायनि उनावबो बे नारजि खो जोङो गिबियावनो रुनाय जायो नारजिखो रुनो थाखाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दा गोदान मुगायाव गेसनि मुगा जादोंब्लाबो नारजिखौ अरदाबाव अरनि जों रुनाय जायो आरो बे बेखौ रुनो थाखाय गिदिर थौफोरखौ बाहायो आरो बेखौ रुनाय समावो बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो बानाय बेखो जोङो खारै होननानै बुंनाय जायो बे खारैखो बाहायो जाहाथे नारजिया थाबनो रु हुयो बेनि थाखाय बे खारै बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे नारजि खौ थामजि बेनिफ्राय ब्रैजि मिनिटसो रुनाय जायो आरो जेब्ला रुनाय नि उनाव जेब्ला बे नारजिया रु इनो रुइनो सम जायो अब्ला बर'फोरा खादौजों बे नारजिखौ साग्लिनानै सरि साग गंजों साग्लिनानै बेखौ दोगोन खालामनानै लानाय जायो आरो जगार खालामनानै लानाय जि अमा बेदर बेखौ संनो थाखाय बर'फोरा बेदर संनाय समाव जि मस्ला मस्लि गोनां जायो जेरै थाव थाव सामब्राम बानलु बेफोर गासैखो थियारि खालामनानै लानायनि उनावो सारायाव थावखौ हो हरग्रोननायनि उनाव सामब्राम बानलु सेर खांनायनि उनावबो बेदरखौ होनाय जायो आरो बेदरखौ खमैबो नैजिनिफ्राय थामजि मिनिट जिब औ एवख्रेबनानै लानाय जायो जाहाथे बेदरा फिजलिजलि जाया बेनि थाखाय बर'फ्रा बेदर थेबनानै लानाय जायो जेब्ला बेदरा मोजां एवख्रेब जागोन अब्ला दै दै बे दर मोनजासि एसेनि दै एसे होनानै बेदरखौ संनाय जायो आरो जेब्ला बे बेदराव होनाय दैया जेब्ला रानगोन अब्ला बै बेदर बेदराव रुनानै लानाय नारजि खो लुनानै ओ नारजिखौ लुनानै होनाय जायो आरो बेखौ गोबाव सम थामजिनि फ्राय ब्रैजि मिनिटसो गोदौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो बे नार जि आरो अमा ओंख्रियाव सामब्राम गुफुरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुदों। माने बांसिन बाहायनाय गोखाखौ खारहोनो थाखै माने नारजिनि जिउ जों नारजि बहाबा खाथुमनानै एबा बस्थाफोराव खाथुमनानै एबा प्लास्टिकफोराव खाथुमनानै दोननाय जायो। बेयाव मोनसे सेन थायो बे सेनखौ खारहोनो थाखाय जों बांसिन सामब्राम गुफु गुफुर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओं बेबायदि बिनो नारजि बर'नि जि दोरों ओंख्रि नारजि आरो अमा बेदर बे ओंख्रिया बे ओंख्रिखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ नंगो।
नारजिया रोखोम नारजि आरो अमा जि ओंख्रि संनाय समाव जि खारै बाहायनाय
औ नंगौ नोंथां।
बे खारैखौ बर'फ्रा गावनि आखाइजोंनो गावनो बानायो आरो। बे खारैखौ बनायनो था खाय बर'फोरा आथिथिया थालिरनि बेदर नङाबा थालिर बि औ थालिर बिफां बेनि अनगायै जेरै सिबिं साबा बेेफोरखो नारि कल नारिखलनि जि बिगुर बेफोरखौ बर'फ्रा खारै बानायनो थाखाय बाहायो। बर'फोरा बेफोर मुवा ओ खारै बनायनो थाखाय थालिर बेदर एबा थालिर बिफांफोरखौ खारै बानायनो थाखाय गिबियावनो दानग्लिनानै नै
औ
सानदुंङाव फोराननानै लानाय जायो औ औ नोंथां औ फोराननानै लानाय जायो बेनि उनावबो रान बाला बेखौ सावनाय जायो आरो सावनानै बेखौ दैजों एसे एसे नानानै लदा लदा खालामनानै फोराननाय जायो आरो जेब्लानो खारेन्टनि गोनांथि जायो अब्ला बेखौ नारेंखल थख्राफोरावबो बर'फोरा सरनायखौ जोङो ननो मोनो आरो नोंथाङा बे खारैनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायगोन नामा आंनि अनगायै जानांगौ नोंथां बांसिन मिथिगौ
अ आं फंनैसो ओ बुंनोसै नोंथां औ आं उन्दैनिफ्राय आंनि गामियाव नुबोदोंमोन बिदिनो आबैमोनखौ खालामनाय
औ औ खोनादों नोंथां
बेहाय ओम बिसोरोथ' थालिरखौ ओ आथिया थालिरखौ गामियाव जायनाव दङ बिनिफ्रायनो ओ बुथुमनानै दानना लाग्रोयो खोनाबाय नोंथां औ दानना लाना फैनानै बेखौ फिसा फिसा खुथ्रा खुथ्रा दानफ्लेनानै ओ बोद बोथोर नायनानै आरो जेब्ला सान्दुं दुङो सान्दुं दुंखालि बेयाव ओ ओम दानफ्लेनानै फोराननानै बेखौ आरामनो बेलथाइलाय बै बेलथाय बेलथाय खालामनानै फोरानानै आरामै नो औ ओमफ्राय जिथिया बियो रानो मोजाङै रानग्लिजोबनानै गुथा फिसा फिसा नालाय एसे थाब बो राननाय जायो रानब्लाथाय बेखौ आरो सावनानै नै ओ जेब्ला सावो आरो बेखौ जमा खालामनानै मोजाङै रानबाथाय इनिफ्राय सावनायाव बे जिथु हांगार ओंखारो बेनोथ' माबा नालाय खारै नालाय ओ इदि आरो दानफ्लेनानै लानानै बे खारै ओंखारहोयो बेबायदि आरो खस्थ'बो जायो गोबांनो थेवब्लाबो जोंथ' बर'फोरा बिदिनो गावनि जानायखौ जों गावनो दिहुननानै लायोथ' दोरों गियान दङ होनना नै बुंनाय जायो बर'फोरखौ बेनिखायनो ओ खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो आरो माबाफोर बर'फोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
बर'फोरनि दोरों दोरों गियान होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां गुबुन गुबुन बि थिङाव जोङो बर'फोरनि दोरों गियानखो मोननो हायो दा जोङो जोय बाथ्रा जों सावरायबाय थादों जे नारज जि आरो अमा बेदद बेबो मोनसे दोरों गियान बे दोरों बे दोरों गियाना बे अआ हारसि आरौ अमा संनाय मोनसे दोरों गियाना बर'फोरनि बर' फोरनि मोनसे दोरों गियान खौल' खिथाया। बियो जोंनि बर' हारिमुनि सिनायथि, बियो बुज बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथिखोबो जोङो बेखेवसारनानै होयो बेयाव बर'फोरनि मोनसे दोरों गियान आ रिफिखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोर बे नारजि आरो अमानि अनगायैबो बर'फ्रा गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रि जायो जेरै- अनलाजों दाउ औ खारै ओंख्रै खारै ओंख्रैखौ बर'फोरा बांसिन जायो। गोदोनि दिनावथ' बर'फोरा बाहायामोन खा रैआनो बर'फोरनि गुबै मुवामोन। आरो दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै बेसे खिनि आवनो दोनथ'नस
औ औ दे दे लोगो औ दे लोगो।